खुलुमबाय नोंथां गोजोन सानजुफुनि सानजुफुनि गाहाम हामलायनाय जासि हनाय थाबाय आरो आंङो कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय बे जोंनि सुबुं जिउआव मा होनदों बे औवानि बाहायनायखौ आं नोंथांनिसिम सो सानदों माने बे जोनोम जाजेननायनिफ्राय लानानै थैजासिम जों जोंनि जिउआव हौवाया माबायदि बाहायजायो बिनि सोमोन्दै नोंथांङा फोरमायना हागोन औ हागोन
औवाया जोंनि सुबुं
सगां खुनाय जायो आरो बिनि उनाव ओ थैनानै थानायनाय समाव जोङो बेखौ बाखोननो बानारनाय जायो आरो बेरं मेरला दङ ओ औवाजों खबाय ना हमनो थाखाय खबाय गुरनो थाखाय लेखाय आरो ना सानो थाखाय जोङो अखा बानायनाय जायो बिदिनो गोरलैयैनो जोङो ना फोरखौ हमनो हायो आरो आरो ओ बिदिनो आरो बिदिनो बैसां बानायनाय औवाजों आरो न' आरि बानायनाय आरो बिदिनो सियारजों जिरायनो थाखाय सियार बानायनाय बानायनाय जायो आरो
बेनि उनाव दंबावो। औवाजों जोङो बारि दुमनाय दुमथेनाय दोननाय जायो आरो।
जोंनि।
जायो।
बिदिनो न'फोर बानायनो आरो ओमफ्राय। जेखाय खबाय बानायखौथ' बुंखाबाय आं ओरैनो सिगां गोरलै इजियैनो जोङो जेखाय खबाइ बानायना लानो थाखाय जेखाइ ना लानो थाखाय खबायाइ आरो गुरनो थाखाय जेखाय। आरो सानो थाखाय।
जायनि थाखाय सि
बानायनाय जायो।
गाबोन
दङ मो मोनथाय जा ओ
नोंथाङा औवानि सोमोन्दै रायलायदोंना नोंथां औ बे औवायाथ' जोंनि जिउगाव गोबाङानो खामानि मावो नोंगौ नोंथाङा थिगैनो बुंदों जेनेबा जों जोनोम जाजेननायनिफ्राय लानानै थैजासिमाव जों गोबां रोखोमनि माने बाहायनो हायो आरोना बेयाव
नोंथाङा नोंथाङा बुंदों जेनेबा जोनोम जाजेननाय लोगो लोग गोनो उन्दै उन्दै गथ'साखौ ओ जेनेबा गोदोनि समाव फुथुनाय जायोमोन आरोना दा बेखौ गोबां नुनो मोननाय जाला जि जोङो गोदो उन्दै उन्दैयाव जेनेबा जोंनि फंबायफोर बिनानावफोर बेखौ जोंङो नुनो नु- गनाय जा एबा जोंबो उन्दुबोनायखौ जोंबो उन्दुबोदों होनना जोंनि आइ आइ आफामोनहा खोनथाबोदों आरो ए आ जोनोम जाजेन होननाय लोगो लोगो जों संग्रायाव दोननांगौ संग्रायाव- जेनबा मोजां मानि आ सायसथ सेहेरा बा गुन गोनां जायो होननानै जों फोथायबो दोंमोन गोदोनि सुबुंफ्रा आरो जोङो ओ जोनोम जाखांनायनि उनाव जोङो बि बिदिनो माखासे ए गेलेनायजों लानानै जोङो माखासे गारिफोर बानायनो हायो आरो ओ लावखिजों नाखारद गोदोनि समाव एबे लावथिजों नारग्रा मोनसे गारि खालामदोंमोन जेनेबा दानि जुगनि बायदि जेनेबा गारि गैयामोन आरोना गोदोहाय बेबायदिनो जोङो ओ फिफाफोरखौ बानायहोनानै एबा बिबौमोनखौ बानायहोनानै जों सालायबोनाय खौ नुनो मोनदों गेलेनो लोगोआव जोङो बा जोङो माइ सालिनो माइ सालिनो थाखाय सानदांगा बानायदों माइरं सालिनो थाखाय जोङो मा बानायदों? सानद्रि ओमफाय माइ माइरं जावनो थाखाय मा संग्राइफोरखौबो बानायनायखौ बानायदों आरो दा माने जोंनि जिउआव बेफोर गैयाबानो जोङो थांनानै थानो हाया बायदि आरो आरोना नुहोर खायो ओरैनो जोंनि जो सानफ्रामबोनि थांना थानायनि ए थांना थानायनि जिउ राहा लामायाव बेफोरनो दंजोबखायो आरो ना आरो सिथला सिबनो थाखाय जों हासिफोरखौबो जों औव जों बानायदों आ आरो ज नआव दंबावो। माखासे एबा न'फोर बानायनाय न'आव न'खौथ' जोङो ओ गोदोनि समाव जोङो औवाजोंनो लुनाय जायोमोन औवाजोंनो एबा मा होनो ओ औवानि बेरा हेबोमोन औवानि मा खालामो मोन उखुमुदा होयोमोन औवानि खुनथिया खालामो मोन‌बि बेफोरबायदिनो मा होनो औवाजोंनो गोदो ओमफ्राय न' लुनानै थाबोैदोंमोन आरो ना थुरि गोदोहाबो जेनेबा जोङो थूरिनि नआवनो था खानानै थाबोदोंमोन नालाय गोदोनि समनि बेनिखायनो जोंनो औवाखौ नांगौ जायो आरो ना आरो दा बिदिनो ना नाफोर लायनो थाखाय जोङो जेखाय जेरै जेखाय हिनजाव माहारिनि थाखाय जोंनो जेखाय खालामनानै होनाय जायो आरो ना लानो थाखाय खबाय बिदिनो सेन सानो सेनखौ जाय जाय मा होनो दै एसेयाव सानो थाखाय जोङो सेन बानायनाय जादों खखाखौबो जोङो बानायनाय जादों बेफोरबायदिनो हवाजों गुबुन गुबुन रोखोमनि जों बानायनायखौ नुनो मोनबोदों आरोना आरो जोंबो बाहायबोदों। दों बै समाव उन्दै उन्दैयाव जोंबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो माखासे माखा खेला खेलाफ्रावबो जों नुनो मोन जेरै बाथा गेलेनाय बेयावबो औवाफोरखौ नांगौ जेनेबा दा गन दावसि सासे सासे लानानै बे गनखौ बुनाय बेफोरबायदि बेयाव गारि टायार एबा साइकेल टायारजों जों गेलेबोनाय बैबायदियावबो जों माखासे औवानि लावथि लानानैबो जोङो गेलेनाय गेलेबोदों आरो दंबावो जोङो बाख्रिफोर बानायनाय बाख्रि माइ दोननो थाखाय बाख्रि बानायनाय बेयावबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जाजोबोमोन आरो। आरो उन्दुनो थाखाय जोङो बैसां बानायोमोन गोदोनि समाव सौखि गैयामोन एबा माबा मा होनो दानि बायदि लहाजों बानायनाय एबा प्लास्टिकजों बानायनाय सौखि रेडिमेद मोननो थाङामोन बानायोमोन खिन्थु मा होनो ओ खममोन आरोना दंफांजों बानायोमोन जायो गोरिब गुन्द्रा बिसोरो मा होनो दंफां जों बानायनानै लानो हायाबा जोङो बैसांखौ बानायनानै जोङो बेयावनो उन्दुबोदोंमोन गोदोनि समाव आरो दंबावो आरोना आ बारि बारि बागानफ्राव बारि सखेबनाय । जेनेबा आरो दंबावो मैगंफोर खुबैनायाव जोङो दाउफोर अमाफोर एबा बोरमाफोर जानो हायैनि थाखाय जेनेबा मा होनो बारि फिसा फिसा हेबना होनाय एबा बैसां खालामनो थाखाय । थाखायबो जोङो मा होनो औवाखौनो बाहायनाय जादोंमोन बैसां माबा मोनसे मा होनो मैगं गायनाय जेरै लाव दं खुमब्रा दं फोरला दं बिदिनो सबायबिमा दं बेबायदि जाद मा होनो मानलाग्रा जाथो नि मा होनो मैगंफोर बेखौ थायहोनो थाखाय जोङो बैसांखौ बानायनाय बानायबोनाय जादों आरोना । आरो आं बुंनो सानबावगोन जेनेबा औ। जोनोम जानायनिफ्राय थैजासिम । म थैनायाव जों मा खालामनाय जायो ओ बैयाव जोङो सासे जेनेबा गोथै सहखौ जोङो ओ न'निफ्राय बरनलांनायाव जोङो बेयाव दारहा दारहा खौबो बानायनो हायो आरोना दर खौबो जोङो बानायो बेयाव मा होनदों बेयाव दोननानै एबा बाननानै लांनाय बाननानै लानानै बै गोथै हाखरसिम लांनाय एबा गोथै सालिसिम लांनाय । बैफोराव मा होनो औवाखौ नांथारगौ आरो ना ए मा होनो दा जोङो हौवा नङाबानो । जों बानलांनाय जाया आरोना ओरैनो जों दस्रा दंफां । बोरैबा माबा मोनसे जिराद जों बेखौ जों बानना लांनो हा लांनो हाया गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनिफ्राय जों फरायबोनाय औवा नङाबानो मा होनो मानसि गारगोनाय जाया बै बेफोरबायदि
आरो मा बायदि
ओ आं बुंनो हाबावो हुखाफ्राव सायना सालि लुनाय ए बिदिनो मन्दब लुनाय बैफोराव औवाखौनो गाहायै बाहायबोनायखौ नुनो मोनदों बेनिखायनो औवाया जोंनि ओ सुबुंनि जिउनि थांना थानायाव बोरैनो बिहोमा होबोनायखौ नुनो मोनदों नोंथां नोंथाङा बुजिबायना आं मा मा होनदों औ नोंथाङा जेखिनि होनदों नोंबो नोंनि मिथिनायखौ नोंबो होनबाय जेनेबा आंबो मिथिनायखौ आं बो होनबाय आरो बिदिनो मेला दंबावो आरोना नोंथां बुंनो थाङोब्ला औवाया औवा औवाखौ जोङो गारनो हाया ना
औवाजोंनो जोङो गाससिबो बानायनो हाजोबो आरो ना जोङो बिनिखायनो जोङो बुंनो हानाय जेनेबा जोनोम जानाय लानानै थैजासिमाव जोंनि जिउआव माने बिहोमा होनायखौ जों नुन नुनो मोनखायो आरोना नोंथां ना? ओ बेबायदिनो जोङो बाहायो बाहायनो हायो आरोना औवाखौ आरो माखासे औ आं बुंनो बुंनो मोनसे बुंनाय थाालांबावदों जेनेबा जोङो औवा औवा मेवाइ बेखौथ' जों जाथारोना दाथ' नोंथां नै दा बोथोरनि दिन औवा मेवाइनि अनलाजों जायो ओ दालिजों जायो आरो बिदिनो माखासे गोबां जों जायो आरो ना गोबा जों जानो मोन जानो मोनो एबा जानो हायो फाजाफोरबो जायो। सबायाबो गुबुन गुबुन बेलेग बेलेग फोर दं आरोना औवा गुबा औवा गुबै दं औवा बुरखा दं औवा थेरे दं हाजोनि औवा दं मेरला रोखोमनि औवा दं आरो ना नोंथां आरो औवा देद्रे ना मा होनो बेबो दङ जेनेबा गाहाय गाहाय जावथु जावथु मेरला रोखोमनि दं आरो ना नोंथां
बिदिनो औवायाथ' जेनेबा बियो जोङो गायनो गायनायाव एबा देरनायाव गोबाव सम लायो आरोना सुबा जानो थाखाय गोबाव सम लायो। जोङो जेनेबा से